नोंथां खोनादों दा नोंथाङा? मा खालामदों नोंथाङालाय?
आंथ' दा नै नोंथां ओरैनो जिरनासो दंमोन नोंथां।
ए
हेल' नोंथां
ओ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङालाय मा खालामदों नोंथां
नोंथां आंबो ओरैनोसो दं
नंगं नामा नोंथां
नोंथाङा फुंनि जामुंफोरखौ जाखांबायमोन नामा
फुंनि जामुंखौथ' जाथ'वाखै जा नोंथां एसे दस पन्द्र मिनिटसो उनाव जानांसिगोन नोंथां
नोंथाङा जाखांबायमोन नामा फुंनि जानाय आदारखौ
जोंहा नोंथां जाखांबायमोन जोंहा जोंना नोंथां ना ना बाथोन सोमोन नोंथां।
औ नं
होमबा नोंथांमोनाथ' दा फुंनि जामुंखौ जाथ'वाखै
औ जाथ'वाखै नोंथां।
नोंथाङा एसे मा ओंख्रि संदों बेखौ खिन्थाहरनो हागोन नामा नोंथाङा।
ओंख्रियाथ' जोंहा दहाय फुङावसो सेन सा मैया हराव सिन साना दोनदोंमोन आरोना नोंथां बेयावनो नांदोंमोन एखौनो दा आरो एसे फिसा फिसाखौ बाथोन देदों नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों नोंथाङा दा दैलां दैलां बोथोराव माइफोर गायखांबायमोन नामा?
दा माइखौथ' गायखांनाया मैयासो गायखांदों नोंथां जेने थेने खस्थ' मस्थनि गेजेरजों मैयासो गायखांदों नोंथां। नोंथांमोना गायखांबायमोन नामा नोंथां
ओं मा होनदों नोंथां मोजां खोनानाय जायासै।
अ नोंथां नोंथांनिखौबो सोंदों आरो आं नोंथां नोंथांनि माइया हाबजोब्बाय नामा होननानै। अ ओरैनो खै बिगासो जायो नोंथां
ओरैनोथ' जोंहा। बिगानैसोल' गायो नोंथां।
अ नंगौ नामा
होमबा नोंथां आं नोंनाव दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो दङ।
औ नंगौ नोंथां।
होमबा आं नोंथांनाव एसे दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै जो एसे। फोरमायहरगोन होनना कल खालामनाय जादोंमोन।
अ नोंथां बेनि सोमोन्दैथ' जाहा रायलायनांगौ गोबां दङ नोंथाङा। बेनि सोमोन्दै रायलायनायना फन खालामनाया जोबोद मोजां। सावरायजागोन नोंथां आंबो ओरैनोसो दंखायो नालाय नोंथां।
होनबा नोंथाङा एसे दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हरदो खोनथानानै
अ जागोन दे नोंथां आं बिदिबा फंनैसो बुंना ओरैनोथ' जोंहा नोंथां दैज्लां बोथोर होनोबा मिथि ओ माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेफोरखौनो दैज्लां बो थोर आरो गोबां ओ मा होनो ओ खेथिफोर मावो जोंहा दैजां बोथोराव जों बांसिन नुनोमोन आरो जेयाव एबा आसाम हादराव माइ आबादखौ बांसिन मावनाय नुदोंमोन आरो जों माने दैज्लां बोथोराव
दा जोंहा दैज्लां बोथोरा जुन जुलाइआव जायो जुन जुलाइ बेफोरबायदि बे जोंहा दैज्लां बोथोरावनि मेन खेथियानो जाहैबाय नोंथां माइ आबाद होननानैथ' जों मिथिखायो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
दा जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय गोबां खामानिफोर मावनांगौ जायो। दा जेरै गिबि गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय जों खोथिया फोग्रोनांगौ। खोथिया फोनायाव बिदिनो। गोबां खरसा जायो आरोना नोंथां जेब्ला आबाद मावनो होनना लाबाय जेला। ओ खरसाथ' ज बेफोरखौ खस्थ' मस्थ' खालाम जों सुबुं माहारिया माइ आबादखौ मावो आरोना नोंथां नोंथां।
ओं खोनादों।
नोंथांनिखौ मोजांखै खोनाफैयाखै नोंथां।
हेलौ नोंथां।
खोनादों नोंथांं खोनादों।
अ दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा जोबोद अ अखाबो हायो नङा होमबा नोंथां? अखा हानायनि जाउनावहाय जोंहा ननि गाहाय खाथि खालानि दै न'फ्रा लोमस्रावजोबना दङ। अ सोरहानिबा माइ गायखानाय हाया दुब्लि बारियाबो दङ नोंथां। जायनि जाउनाव सोरहाबा सोरहाबा दै लोमनायनि जाउनाव माइखौनो गायनो हायाखै आरो सोरहाबा हब्लाबो माने दैबाना जानायनि जाउनावनो दै लोमसावजोबनानै माइफोरखौ थैजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। खोनादोंना?
नंगौ नोंथां।
ओ दाथ' जों दैज्लां बोथोराथ' जोंनि थाखाय गोनां बेथ' बोसोरै बोसोर फैबाय थायो नङा होमबा नोंथां? दैज्लां बोथोर बोथोराव जोंहा माखासे खेथिफोर मावो बेफोर जाबाय माइ माइ गायो बिदिनो थायो आरो बिदिनो खुमब्रा मैगं बि गोबां रोखोमनि मैगंफोर गायो गायनानै फानो जोङो ना ना मा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
दा जोंहा दैज्लां बोथोर होनबाथ' जों माइ आबादनि सायावसो रायलायनांगोन नालाय नोंथां। दा जोंहा माइ आबादा गिबि गिबियावनो खोथिया फोग्रोनासो गायो नालाय नोंथां खोथिया फोखांनायनि उनावसो दुब्लि बारिखौ हालौनानै खोथिया जौगौ मानि माइ गायो माइ गायनानैसो जोंहा ओ मा होनो दुब्लि बारियाव गोबां रोखोमनि हासारफोर सारना होयो जों माइआ मोजां जानायनि थाखाय। एबा जोंनि मोजांजानायनि थाखाय आरोना नोंथां दा जोंहा माइ गायखांनायनि उनाव माइ गायखांनानै दान नै दानथाम सोनि उनाव बे माइनि फिथाइखौ मोननो हायो जों नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
गायखांनायनि उन जे जोङो मोजाङैनो जोथोन लानो हांगौ नोंथां माइ आबादखौ नङाबा जोंहा माइ सायाव गोबां हाग्रा जानायनि जाउनाव जों मोननो गोनां फिथाइखौ जों मोननो हाया आरो नोंथां। जा एसे मोननो गोनां दंमोन बिनि खमखौसो मोननो हायो जों आरो। जेनेबा जौसे आव नों आबदा लायासै जेनेबा हाग्रा जाजोबबाय माइआ जौसेमोन ब्रैजिफोरखौल' मोननाय जायो आरो ना नोंथां जोङो आबदा लायाबा माइ आाबादनि सायाव। बेनिखायनो जोङो माइ आबादखौ मावोब्ला जोबोद गोसोहोनानै मावनांगौ अबाव माने दैज्लां बोथोर खोजोबनानैसो गायो नालाय बेनिखायनो अबेथिं आलि बायदों अबेथिं दै देरदों अबे दै गैया बबे दब्लायाव हाया गोजौ गाहाय जाना दं बेफोरखौ मोजां नायनानै आरो अबे हाग्रा जादों बेफोरखौ मोजां नायनानै फुजोबनानैसो जों गायो आरो नोंथां माइ आबादखौ एबा माबायो नोंथां मा होनो खेथिखौ मावो खेथिखौ मावखांनायनि उनावसो जोंहा आबदाद लानायनि उनावसो जोंहा फिथाइखौ मोनो नालाय फिथाइखौ मोनखांनायनि उनाव जोंहा फिथाइया जेब्लासिम मोनो अक्ट'बर नभेम्बर दानाव जों ना बेखौ हानानै न'आव रोगानानै मारा होनानैसो माइखौ माइनिफ्राय माइरं बरना होा आरोना नोंथां। नामाना
थगौ नोंथां नगौ नंगौ
दाथ' जोंहा नै दैज्लां बोथोर
एबा दा माइ गायनाय बोथोरखाय जोंहा गामि गामिनि सुबुंफोरखौनो नुनो मोना जों मानानि दाथ' दैज्लां बोथोरबाबो देग्लायनि दैज्लां बोथोरखौ दैज्लां बायदिखौ मोनाखै आं नोंथां मानो होनोब्ला ओरैबायदि सान्दुं दुंदों एबारनो बोसोराव जायनि जाहोनाव थब्लाबो माइ आबाद मावथारगौ जोंहा दै नांथारगौ नङा होमा नोंथां नङाबानो फोथाराव हाब्रु जाया हाब्रु जायैनि जाउनाव जोंहा माखासे मेचिन एबा गोदान मुगायाव ओंखारनाय माखासे इलेकट्रिकजों बानायजानाय मेचिन दै सारग्रा मेसििनफोर बेफोरखौ गोबां रां खरसा खालामनानै जोंहा बायनानै बा सोरनिबा फुख्रिनिफ्राय दै सारनानैसो माइ गायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जों माने आं नुनो मोनदों आरो बे बोसोराव नोंथां थांनाय बोसोरावथ' जोंहा अखानि नांग्लायलायनाय जादोंमोन नोंथां देग्लायनि बोसोराव अखायानो गैयामानोख अखा हायैनि जाउनाव जोंहा मा होनो माइ गायनांगौ आबादा एसे खस्थ' जाला आरोना नोंथां दुब्लि बारियाव जाहोनाव मेचिन लाना सारदों आरो माइ गायग्राफ्राबो जोबोद खस्थ' मोनदों माइ गायग्रा आलि खैथया फुग्रा बिथांमोनहाबो गासिबो खस्थ' मोनो आरोना मानो होनबा सान्दुङा जोबोद गोसा जायो। ं बे बोसोराव ओंखायनो खस्थ' मोनो आरोना नोंथांा नोंथाङाबो फंनसे फोरमायनो ह नाामा दैज्लाां मोथ बेफोरनि सोम्द आङो
फोरमायनो बायसै होनबा नोंथां आं एसे
औ नोंथां औ
जोंहा दैज्लां बोथोरावथ' गिबि गिबियावनो खोथिया फोगोरो
औ नङा औ नंगौ नोंथां
माइ गायनो थाखाय उनाव खोथिया जेब्ला जौवो रायो सप्तानै सप्ताथामनि उनाव जों खोथियाखौ फुयो
बेबुन बां
बिनि उनाव जों गायनाय जायो आरोोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंहा आथिखालाव दा नोंथां माइ आबादाव बांसिन इउरिया बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां
औ।
मानोना दानि जुगाव जोंहा हासार बाहायाबानो माइ आबादा जानो थांला नोंथां
औ औ नंखौ नंथां
नंगौदा नोंथां
नंगौ नोंथां
ओरैनोथ' दा-दानि जुगावथ' बांद्राय बांसिन सुबुङानो माइ आबादखौ गायनो नागिरला
औ औ नंगौ नोंथां
अखा बांखानि गोबा गोबां आंखाल जायो जोंहा दैज्लां बोथोराव मालाबा बोसोराव जोंहा दैबाना जायो।
ओ नंगौ नोंथां
आरे देग्लायथ' जोंहा नोंथां फ्रि अखायानो बारा गैया नोंथां।
औ नं
नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोनथिंबो एसे अखाफोर हाबाय बायदोंमोन नामा नोंथां?
अखायाथ' जोबोद खम नोंथां थांनाय मोनायावल' एसे थाइफ्रेदोंमोन। हाया बो सिस्लाबाखै नोंथां।
ए नोंथांमोना माइ आबाद फोर गायनायाव इउरियाफोर बाहायोमोन नामा नोंथांमोनहा?
इउरियाथ जोंहा इउरिया बाहाया बाहाया ना नोंथां जोंहा ननि न'आवनो मोसौआ एसे बुरजा दंखायो नालाय न'नि गोबोरखिखौनो सारलाना होयो आरोना नोंथां।
ए जोंहाथ' बांसिन माइ आबादाव इउरिया सारो नोंथा। मानोना नोंथां जोंहा मोसौबा मोसौ मोसौफोराबो बांद्राय गैयाना नोंथां।
अ अ जोंहा माने इउरिया हासार बायथ'वाखै आरो बायफेराखै आरो माने नोंथां। मोसौनि खियाबो हासार जाखायो ओंखायनो मोसौनि खिखौनो सारलानना होयो आरो जाहा नोंथां हालौवैनि सिगां।
नंगौ नोंथां होनबाथ' नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोराव एसे आहा दैज्लाङाव खामानि दं दा नोंथां। एसे खोथिया माबा रोगानांगौ जादों नोंथां दा होमबा नोंथां एसे इयावनो दोनथनिसै नामा?
अ जागोन दे नोंथां बिदिनो मालाबाफोर समफोर मोनोबा खौरां हरफिन नोंथां। ओ सावरायनो हागोन बेफोरबायदिनो दे जागोन